औ नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना? औ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम आंजों रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां दे
औ बिदिब्ला जोङो दायो बर'फोरनि थुनलाइ सोरजिनायनि आयदानि जयाव एसे रायज्लायनाय नामा
औ रायज्लायजागोन दे
ओ बर'फोराथ' हमनानै ला गोजाम मुगायाव गोजाम मुगा आरो गोदान मुगा होननानै थुनलाइ सोरजिनायनि सोमोन्दै जों मोननो हायो गोजाम मुगायावहाय जोंहा हमनानै ला सिदनि हडेलनि थुनलाइ सोरजिनायनिफ्राय लानानै जिगुजौ बाजिनै मायथाइसिम गोदान मुगा सोलिनाय समसिम जोंहा गोजाम मुगायावनो गोग्लैयो बै समावहाय जोंहा थुनलाइ सोरजिनाया बांद्राय नङाब्लाबो जोङो ओ थुनलाइ सोरजिनायखौ मोननो हायो थुनलाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बेवहाय खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' सल' मा बेफोर गासैबो गोग्लैजोबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
ओं बिब्दिब्ला जोङो ओं गोजाम मुगायावहाय ओं माबायदि ओं थुनलाइ सोरजिजादोंमोन ओं गिबियै माबायदि थुनलाइ सोरजिजेननाय। ओं नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओं जोङो ओं गोजोन ओं जोंनि बर' हारिनि थुनलाइ सोरजिनाय होननानै बुङोब्ला जोंना गोजाम मुगायावहाय जोङो जोंनि बर' हारियाव इसेबां माने ओं लेखा गोरों बा फरायनाय सुबुं एसेबां गैयामोन ना बुंनो हायो नंगौ ना? बे हिसाबै जोङो मा मा होनो ओं माबाफ्रा ओं इंराजफोरा। ओं भारत हादरखौ ओं सासन खालामनाय समावहाय जोंनि सा सानजा भारताव फैनानै जोंनि बर'फोरनि ओं जारिमिनखौ ओं बुजि मोननानै बिथांमोना जोंनि बर' हारियादि मोनसे राव थुन राव मुगायाव गोदोनि बिथांमोना नायबिजिरनानै जोंनि ओं बर' हारियावनो बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै ओं बर' हारिनि जारिमिन बा बर' हारिनि रावखान्थि ओं ओं सल'बाथा बिदिनो मा होनना बुङो ओं खुगा मेथाइ खुगा थुनलाइ बायदिफोरखौ मा होनो ओं गोदोनि ओं ब्रिटिसफोरानो मा सोरजिलांदोंमोन नङा होमबा?
औ।
औ बेनि उनावहाय जोङो ओं बे थुनलाइ सोरजिनायाव जोंहा सिदनि एन्देल ओं आरोबाव ओं दंबावो गोबां दङ जोंहा आरो बिथांमोना जोंनि थुनलाइखौ सोरजिलांदों बेनि उनावहाय ओं जोंनि बर'फ्राबो साफा सानै ओ लेखा गोरों जानो हमबाय। बे हिसाबै जोङो जोंनि ओ जिगुजौ जिबा मायथाइयावहाय ओ जोंनि, बर'नि फिसा अ' आयेन बिजाबखौ जोङो, ओ गंगाचरन कसारि, बिथाङा ओ सुजुलांदों नङा होमबा?
औ।
औ बेबायदिनो आरोबाव जोङो। मोननो हाबावो ओ गोजाम मुगायावनो होनोब्ला जोङो ओ प्रसन्न कुमार खाख्लौवारिनि जोङो जिगुजौ ओ जिदाइन ना जिगु जिगुमोन नामा ओ बाथौ नाम बैसागिनि गिदु नङा होमबा?
औ।
औ बे ओ खन्थाइ बिजाब खौबो जोङो ओ मोननो हायो ओ बे गोजाम मुगायावहाय जोंहा बर'नि जोङो ओ मा होनना बुङो ओ स्क्रिप्ट माने जोंनाव गैयामोन बे हिसाबै ओ बर'फ्राहाय गुबुन रा ओ गुबुन रावनि स्क्रिप्ट लानानै असमिया बा बांला औ औ जोङो थुनलाइ सोरजिनो गोनां जादोंमोन बेबायदिनो जोङो। जिगुजौ ओ ओ जिगु मायथाइयावहाय कटन कलेजाव फरायनाय फरायसाफोराहाय, आ बर' सात्र सनमिलन दादोंमोन नङा होमबा, बे बडसा बोसोरनि उननि नाजानायावनो जोङो ओ ओ बिबार, लाइसि जोंहाआ ओ सुजुजादोंमोन ओ, बेनि उनाव आरो जोंहा ओ गोबां। लाइसिफोर ओ ओंखारदों बा खन्थाइ बिजाबफोर ओंखारदों बे, खन्थाइ बिजाब आलासिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिबो जानो हागौ बे सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे बुंदो।
औ औ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंहा, ओ गोबां लाइसिफोर ओंखारदों। ओ नोंथाङा बुंनाय दहायनि गांनैसो, ओ बिजाब ओंखारनायनि उनाव जोंहा गोबां लाइसि मोननो हायो। ओ बिबार लाइसिया जोंहा जिगुजौ नैजिब्रै मायथाइयावहाय ओ सतिस चन्द्र बसुमतारिया ओ सुजुलांदोंमोन। ओ बेफोर लाइसियाव, जोङो गोबांथार खन्थाइ मोनना हायो। बेयो बेफोर खन्थाइफोरावहाय जोङो बर' बांला आरो असमियायाव ओ खन्थाइ रायथाइ, लिरलांनायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ बेयावहाय जोंहा ओ गिबियै सतिस चन्द्र बसुमतारिया बिबार लाइसियाव सुंद' सल' लिरदोंमोनब्लाबो, ओ बे सुंद' सल'नि लिरनायनि रोखोमा, ओ बांद्राय मोजां जायिखाय ओ बियो सुंद सल' ओ नि गिबि सुंद' सल'नि मोनसे आव गावथाखौ आवग्रिना लानो हायाखैब्लाबो जों सुंद' सल' लिरजेननायखौ नुनो मोननाय जायो। नंगौना नोंथां आरो बेफोरबायदिनो जोङो। आ लाइसिनि गोबां लाइसि ओंखारलांनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै ओ जिगुजौ थामजिदाइन मायथाइयाव अलंबार लाइसि, आरो जिगुजौ ब्रैजि मायथाइयाव हाथरखि हाला लाइसि बेफोर, लाइसिखौहाय आ सुजुदोंमोन सति सति चन्द्र नङा ओ ब्रह्म चन्द्र ब्रह्मआ ओ ब्रह्म चन्द्रआ जोंहा सुजुलांदोंमोन बेफोराव जों नायोब्ला गोबांथार खन्थाइफोरनि आयदाखौनो सोरजिना सोरजिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे जों लोगोसे जोङो रायथाइनि रायथाइ सोरजिनायनि आ जि जावरिखांनाय बेखौ। खौबो जों नुनो मोननाय जायो बेफोरनिफ्रायनो जोंहा खन्थाइ रायथाइ आ सोरजिनायखौ ओ मोनलां मोनलांनाय जायो। आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ थाङै थाङै। ओ जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइाव ओ मोनबावो नायक लाइसि आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां अखाफोरलाय सिबो मोननो हायो। ओ जेन्थ'खालासिबो दंमोन बेखौ सुजुदोंमोन ओ सति चन्द्र बसुमतारिया आबे बे फोराव जों नायोब्ला ओ सल'मा आयदानि ओ सोरजिनायखौ खौहाय नुनो मोननाय जाया ओ गोदोनि गोजाम मुग- मुगायाव जोङो सल'मा आयदानि ओ लिरनायखौहाय थुनलाइ सोरजिनायखौहाय ओ नुनो मोननाय जायाखै नाथाय थेवब्लाबो बेवहाय जोंहा। गिबिसिनै ओ इसान मुसाहारिया लिरलांनाय आबारि सुंद' सल'खौ जोङो मुंख'नो हायो जे। गोजाम मुगायावनो जोबोर मोजाङै सुंद' सल'खौहाय ओ इसान मुसाहारिया लिरलांनायखौ जोङो गोजाम मुगायावनो मोननो हादोंमोन बेफोरबायदिनो जोंहा थाङै थाङै। ओ गोदान मुगायाव जिगुजौ बाजिनै मायथाइयाव गोदान मुगाया खौ सानना लानाय जायो होनना नङा होमबा नों। आरो बेफोरबायदिनो जोंहा ओ गोदान मुगायाव गोदान मुगायावसो ओ सल'मा आयदानि सोरजिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बेनिखायनो जोङो थुनलाइ सोरजिनाय होननानै बुङोब्ला। गोजाम मुगा आरो गोदान मुगााजों एसे एसेबाबो जि हायस्ट सावोन ना ह नोंथांनि। बेखायनो जोंहा गोदान मुगायाव। सल'मा आयदाया सोरजिजादोंमोन जिगुजौ द'जिनै ओ मायथायाइावहाय चितरन्जन मुसाहारिनि लिरलांनाय सल'मा बिजाब जुजाइनायनि अर मुंनि सल'मा बिजाबजों आरो बेफोरबायदिनो चितरन्जन मुसाहारिनि उनाव जोंहा मोनो मनरन्जन लाहारनि बिजाब लाइस्रि खारलुं सल'मा थामि दाइनि आरो रेबेखाा बेफोरबायदिनो गोबां। ओ आं जिखिनि बुंदों बेनि अनगायैबो गोबां मोनबावो। बेनिखायनो नोंथाङा गोदान मुगायाव ओ माबायदि आरोबाव खन्थाइ रायथाइ ओ सुंद' सल' सल'माफोरा माबायदि ओ सोरजिजादों बा सोरजिनायफोरा दावगादों बेनि बागै एसे नोंथाङा खोन्थालांनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंहा जाहैबाय मा? गोजां गोजां बोथोरावहाय जोंनि खन्थाइ खन्थाइ सुजुनायफोरखौ नायोब्ला जोङो बांसिनै धोरोम फोसाबनाय बा जोंनि हारि फोसाबनाय हारि फोजाखांनाय बा सोलोंथाइनि फारसे गोसो बोहोनायखौ लानानै जोङो ओ गैलांनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा? ओ थिग बेबायदिनो जोंनि गोदान मुगानि ओ खन्थाइ फोरावबो जोङो मा नुनो मोनो हारि फोजाखांनायजों लोगोसे जोंनि ओ गुबुन गुबुन ओ सानस्रिफोरखौ लानानै जेरै बेबायदिना मिस्थिक खन्थाइ ओ ओ मा होनो जों गुबुन गुबुन रोखोमनि जों खन्थाइ लिरलांनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो ओ सल'मा सल'मानि खोथाखौबो नोंथाङा बुंदों जोंहा जिगुजौ द'जिनै मायथाइयाव ओ चितरन्जन ओ मुसाहारिनि आखाइजों ओ ओंखारदोंमोन जुजायनि अर। ओ थिग बेबायदिनो जोंहा गोबां ओ सुंद' सल' जोंहा ओंखारदों नाथाय जोङो बिजाब महराव जोङो नुनो ओ मोनाखै बेबायदिनो जोङो जिगुजौ ओ ओ दाइनजि मायथाइयाव जोङो गिबियै ओ ओ निलकमल ब्रह्मनि हाग्रा गुदुनि मै जोंङो सुंद' सल' बिजाबखौनो गिबियै मोननो हायो होननानै बुङो नंगौना नोथां।
औ बेनि सिगांहाय जोंहा हाग्रा गुदुंनि मैनि सिगांहाय ओ ओ आं एसे माने गोनो गोथो जादों जे
औ।
ओ फैमाल मिजिं सुंद' सल' बिजाबा गिबि ओंखारनाय ना ओ हाग्रा गुदुनि मै बे सुंद' सल' बिजाबा गिबि ओंखारनाय।
ओ आंनि मिथिनायाव ओ हाग्रा गुदुंनि मैखौनो आं मिथिदों। ओ जिगुजौ दाइनजि मायथाइाव बिनि उनावहाय आङो ओ फैमाल मिजिंखौ जिगुजौ दाइनजिनै मायथाइयाव होननानै मिन्थियो।
औ बिदिब्ला नोंथां आं मिथिनायावबाथ' ओ जिगुजौ स्निजिनै मायथाइयाव फैमाल मिजिं सुंद' सल' बिजाबा ओंखारनाय।
औ।
बेनिखायनो गिबिसिन सुंद' सिन सल' बिजाब महरैबो चितरन्जन मुसाहारिनि सुजुनाय फैमाल मिजिङानो जानो हागौ नोंथां।
औ नंगौ नंगौ आङो एसे बावदोंमोन ओ नंगौ जोंहा जिगुजौ स्निजिनै मायथाइावनो आंहा एसे कनफिउस जादोंमोन औ। मायथाइआ जिगुजौ स्निजिनै मायथाइयावनो जोंहा गिबियै ओंखारजेनदों जोंनि बर'नि सुंद' सल'आ।
औ बिदिब्ला नोंथां ओ दोनथ'लायजासि
औ दे लाखिनि।